हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनागासिनो दे आं नोंथां बुंलाय।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रियैनो दंना।
औ नोंथां आङो दा फ्रियैनो दंख'यो सावरायजागोन।
दा आयदाया जाहैबाय जोंनि ओ मिथिंगायावहाय माने आबहावाया गुबुंले जानायनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन आरा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन सावरायोन
दा नोंथाङा जागायजेनग्रोना आं जागायजेनग्रोसै।
जायो नोंथां जेरैबाबो बा आंनो बुंग्रोनोसै खोमा आं नोंथां जेनेबा आंनिफ्राय जागायनोसै जों बिदिनो गेजेर गेजेर नोंथाङाबो बुंहरदो नङा होमबा दा जिहेथु नोंथाङा आयदाखौ लाबाय जोंनि मिथिंगायाव आबहावा गुबुंले जानाय दा बे जोंनि नैबे थासारियाव नै बे समाव बे मोनसे माने बिराद गिदिर जोंनि जेंना जानानै दङ आरो आबहावा गुबुंले होनाया बेयो खमायनायनि नाम लायाखै माने बाराय बारायबोगासिनो दं जिहेथु बुहुमाव जि मोनसे थैनायनि हार बे थैनायनि हारा खम जादों। आरो जोनोमनि हारा बारा जादों। आरो जिहेतु मोनसे जि बिगियान बिगियानारि जि बिगियाना जौ जौगाखांनायजों लोगोसे जायखिजाया मानसिफोरनि बेमार आजारखौ फाहामनो हानाय जादों जायनि जाहोनाव माने थैनायनि हारा खम जादों आरो जोनोमनि हारा ओ ओ सरि थै थैनायनि हारा खम जादों जोनोमनि हारा बांदों। दा बेनि थाखायनो माने जोंनियाव जि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय आबहावा गुबुंले जानाया माने बारायबोगासिनो दं दा गिबियावनो जोङो नोंथां नङा होमबा आबहावा होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै हा बिफां लाइफां जिब जुनार जोंनि सोर बिथिंखौनो जोङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो नङा मोनथां आरो जोङो गुबुंनाय गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जों बेखौबो मिथियो जायखिजाया मोनसे ओ सरासनस्रा थासारिया हो नर्मेल थासारिया जिब जिबिनि थाखाय बानजाथावै जानायखौनो जोङो मा बुङो गुबुंले जानाय होननानै बुंनाय जायो आरो हो माने गाज्रि जानायखौनो बुङो गुबुंले जानाय दा आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ नोंथाङाबो मिथिगौ बेनि सिङाव माने बेबायदि गोबांथार हाबनानै थायो जेरै आबहावा गुबुंले जानाय होननाय लोगो लोगोनो ओरै थाहैबाय दै गुबुंले जानाय हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय आरो सोदोब गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बेयावनो नैबे समाव जि मोनसे बार गुबुंले जानाय बेनि बागै आङो बुंनो नागिरग्रोदों बेनि बागै जेनेबा जाहोनफोरखौ बुंग्रोनो नागिरदों आं आरो बेखौ होबथानायनि राहाखौबो आङो बुंगोन गिबियावनो आं जाहोनखौ बुंगोन
जोङो बार गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेथु दहायनो बुंखादों आङो जोंनि मुगायाबो सोलायलांबाय दं हो माने गोनोखोआरि जि मुगा बे गोनोखोआरि मुगायाव गासैबो समजों लोगोसे खारफानो थाखाय गासैबो रांखावरि खामायनो थाखाय मा खालामो आथिखालाव समजों खारफानो थाखाय गारि मथर बाहायनाया माने बांबोगासिनो दं नोंथां। माने जों मि थिगौ सोरबा सासे सुबुङा ससे लामा हान्थिनो थाखायब्लाबो दानिया मा जाबाय समखौ नायनानै बिसोरो थाबायनानै थांला साइकेलजों थांला। बिसोर मा लाङो गारि मथर बेबायदिनो डिजेल पेट्रलजों बाहायग्रा गारि मथर लाङो। जाय डिजेल पेट्रलजों ओ खारग्रा गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै गनाया जोंनि जि मोनसे बार। बे बारखौ माने गुबुंले खालामो आरो उखुन्दैफोरा आरो मोनसेया जाहैबाय दारिमिन बहायनाय गोबां बेबायदिनो जोंनि भारतनि नोगोर नोगोर नोगोरमाफोराव गिदिर गिदिर दारिमिनफोर बाहायदों बे दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बे खुन्दैयाबो जोंनि बारजों गोरोबनानै जोंनि जि बार बेखौ गुबुंले खालामो नङा होनबा? थां आरो जाहैब बेै ओरै गोथां न' गेस होनो बेखौ सोमखोर न' गेस। जेराव जेनेबा बै फ्रिज फ्रिजफोरनिफ्रायबो माने बेबायदिनो गोबां गेस जेरै कार्बन मन' अक्साइड ओ क्ल' फ्लर'कार्बन बेफोरो ओंखारनानै जोंनि बारजों गोरोबो अब्ला
ओ।
माबा जायो गेब्रेंनाय जायो। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मानसिफोरनो नांनाया बांनाय बांबोगासिनो दं बांनायनिख्रुइ बांबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां दानफायनायाबो बांदों थाग्रा खुलि नागिरनानै बिफां लाइफां दानफायदों जों बिफां लाइफांनिफ्राय न' बनबो बानायो न' बानायनो थाखाय बाथाम आरो लेखा बिलाइबो बानायो जिहेतु सुबुं अनजिमाया बां बायदों नालाय नांगौआबो बारा जादों बिफां लाइफांखौ दान फायस्रांदों आरो दानफायस्रांदों। दा बैफोरनि थाखायबो जोंनि बारा गुबुंले जा जागासिनो दं नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेबायदिनो जोङो जुदि जोङो जिब जिबिफोरा थांना थानो थाखाय बारनिफ्रायनो जों अक्सिजेन गेसखौ बोयो जुदि बारानो बेबायदि गुबुंले जायोब्ला नोंथां जोङो बेमार आजार जागोन नोंथां बेमार आजाराव गोग्लैनांगोन आरो नोंथां आं बेखौ सानदों नोंथां।
आरो बेखौ होबथानायनि राहाफोरा बेनो नोंथां जेसेबां हायो जोङो गारि मथरफोरखौ जोङो खम बाहायनांगौ जोङो पेट्रल डिजेलजों खारग्रानि सोलाय जोङो इलेक्ट्रिकखौ बाहायनांगौ। नोंथां नङा होमबा? बा मोब्लिब मोब्लिब जों खारग्राखौ आरो जेसेबां हायो ससे थांनायावथ' जों थाबायनाबो थांनो हायो सायखेलजोंबो थांनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ।
जों बेखिनिखौ खालामनाय आं दा नोंथांनिफ्राय नैबे समाव खौ आं मिथिनो नाजागोन नोंथां दैया माबोरै गुबुंले जागासिनो दं नोंथां आरो बेखौ होबथानाय दाहाफोरा मा माबायदि?
हागोन नोंथां हागोन।
औ।
नोंथाङा ओ आबहावा गुबुंले जानायनि बागैहाय माखासे बुंथिनानै होलांबाय दा आङो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो दै दैनि दैनि गे गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानायखौ माबोरै होबथानांगौ बा माबोरै जायो मानि थाखाय जायो आं बेफोरखौ एसे फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथांनो दा गिबियावनो जोंहा दैयाथ' जोंनि थाखाय थांना थानायनि थांना थानायनि थाखाय माने जोबोद गोनांथि। दै नङाब्ला जों थांनानै थांनो हा हाया ओ दैखौ जोंनो नांथारगौ जोंनो गोग्गो दै नांगौ आरोना। थांना थानायनि थाखाय दा गिबियावनो जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव बा मिथिंगारियावहाय मिथिंगायावहाय जेरै सुबुंफोराहाय ओ दैखौहाय मोजां रोखोमनि जोङो मोजां रोखोमनि बाहायनानै मोजां रोखोमनि जोङो बाहायनानै बा सोदांनानै बा साखोन सिखोन दोननानै जोङो दैखौहाय मोजाङै जोङो फोसाबनानै लाखिनांगोनबा जेनेबा दैसानि दैयानो जा बा बबेबा दंखलनि दैआनो जा नङा होमब्ला? दैखरनि दैयानो जा खलनि दैयानो जा आर जों फोसाबनानै लाखिनांगोन आरोना गिबियावनो जोङो गिबियावनो जोङो नुनो मोनो जे ओ दैमा दैसा बा ओ लैथो लैथो जोंनि जोंनि मिथिंगायावहाय जेरै ओ गेसाव मुवाफोरखौ दैयावनो गारसोमनाय। गेसाव मुवाफोरखौ दैयाव गारनानै फोजावहरनाय बा दाखोर दाला प्लास्टिक बा उम जाखोन्दा बुस्थुफोरखौहाय दैयाव गाहरनानै दैखौहाय जोंनिखौहाय गुबुंले खालामो आरोना दैफोरा गुबुंले जायो। नोंथाङाबो नुनो नुनो मोनगोन अनेक जायगाफोरावहाय बिब्दिनो दैफोरावहाय गारसोमनानै दोनो आरोना। अबेबा जोंनि ओ सहरफोरावहाय जेरै मोजां रोखोमै मोनसे ओ दैसा बा दैमा बोहैलांनाय बे सेरजों बे सेरावहाय टाउननि सोहोरनि माखासे मैला मैथा दाखोर दाला गेसाव गुफुन गासिखौबो जाखोन्दा मुवाफोरखौ दैमा सेर दै दैसाबा दैमा सेराव गारहैनानै दैखौहाय गुबुंले खालामो आरोना जों बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे जोङो दानि दानि समावहाय जों नुनो मोनो माखासे बेफोरनिफ्राय दैफोरनिफ्राय माखासे भाइ रासफोरबो जायो आरोना बेफोरनि जाउनाव आरोना जों बेफोरनि बेफोरनि थाखायनो जोङो जोंनि सोलेरावहाय बा जोंनि देहायावहाय बेमार आजार जानायफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनदों आरो ना। जायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगायाव सुबुं अनजिमाफोराबो बांदों। नङा होमबा नोंथां दा दा गि बियावनो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोंनो मोनसे ओ जोंनो मोनसे खुद हारसिंनो निजेयैनो बा गाबागावनो गाव गावनो हारसिंनो मोनसे सोलायनाय लाबोनांगोन आरोना जेरै दैयावहाय दैयावहाय मोनसे बे जाग्रा बुस्थु बा पेकेटखौ बा गेसाव गोफोनखौ गारोब्ला मा जागोन जों बेखौ साननो रोंग्रोनांगोन आरोना नों आं सोरबा बुजियै सोरबा मिथियै सोरबा मिथिफेरै मानसिफोरखौ जों बुजिहोनो नाजानांगोन आरोना नों नोंथां नङा होमबा अब्लासो जोंनि दैया सांग्रांथि लाबोनांगोन अब्लासो जोंनि दैयाहाय गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो होबथानो हागोन। गोन आरोना। नङा होमबा नोंथां जेरै ओ औ। जेरै ओ बिबायदिनो
उम हा-हा गुबुंनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा हा गुबुंनाया बोरै जादों आरो बोरै थानांगौ औ
औ नोंथां हा गुबुंनायखौबो बिब्दिनो जेरै आं बुंनो सान्दों आरोना एसे आंनि सान्थौखौहाय जेरै जोंनि माबायावहाय ओ मा होनो मिथिंगायावहाय माखासे ओ ओ मा होनो माखासे दारिमिन बा माखासे नोंथाङा दहय बुंदों ना आरो बे आरो जेन'बा आबाद फोथारफोराव आबाद थिलिफोराव जेरै माखासे ओ नाङै रासायनारि हासार बाहायनाय नि थाखाय हाफोरा गुबुंले जायो आरोना बेखौ गिबियावनो जोङो मि मिथिना लाग्रोनांगोन जे बे हासारखौहाय ओ ओ बे आबादाव फैयोब्ला माने मा जागोन बे खौ‌ जोङो सोलोंनानै लाग्रो नांगोन आरो ना बिबदिनो जोंनि रासायना गोन आरो हासार बाहायनायनि जाउनावहाय माखासे जाउन ओ मा-माखासे जाहोनावहाय माने ओ आबाद फोराबो दा जोंनियाहाय नांगौखिनि मोजां रोखोम मोननांगौखौहाय जोङो मोननो हाया आरोना बा मोननो थाङा औ
प्लास्टिकफोर गारो नोङा होमबा
औ प्लासटिक फोर‌ औ औ नोंथां प्लासटिक फोरखौहाय जोङो सावनानै दोननांगोन जेनेब्ला सावनानै दोनाब्ला प्लास्टिकफोराहाय जेरै हारसिङै सेवनो रोङा सेवग्रा बुस्थु नङा नङा होमबा नोंथां औ औ बेफोरनि जाउनाव जोङो जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव सावनानै जमा दोननांगोन आरोना अब्लासो जोंनि ओ मा होनो हागु बुंनायनिफ्राय जों होबथानो हागोन आरो ना नङा होमबा नोंथां दा समाबो जाबाय नोंथांजोंना आ थांजों रायज्लायनानै जो‌ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय माखासे बारग' बुंनायनि सोमोन्दैस सावरायनानै दा बिदि औ नोंथां दे
दे